खोनादोंना नोंथां औ दे बिदिब्ला जोंहा ओ कार्तिक फोरबोनि सायाव मायनाव फोरबोनि सायाव सावरायनाय दिनि औ औ कार्तिक फोरबो होनबाथाय जोंहा जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारियावल‌ नङा बर समाजावल नंङा बेखौ माने गुबुन गुबुन हारि आब आ फालियो कार्तिकखौ माने का का कार्तिक दाननि ओ सेथि सानखालि बै कार्तिक माइनाव फोरबो फालिनाय जायो आरो ज हा गायनाय फुनाय जेनेबा दुब्लि फोथारावहाय ओ मोनाबिलि समाव ओ से खालारनि सानसे सिगां जेनेबा मोनाबिलि समावहाय ओ आलारि बाथि सावनानै धुप धुना सावनानै आरो लावथि गंसेयावहाय थाव गुबै फोननानै बे औ मा माइखौहाय बुज जावहै जेनेबा बै खाबु ओ बुज्रावनाय समाव माने खिथु उनथिं उनथिंहाय नायफिननो मोना आरो बेखौ बुज्रावनानै बे बुज्रावनाय बा आलारि बाथि सावनायनि गेजेरजों जेनेबा ओ बे मयनिआव बेवहाय एम्फौ एनला जाफैनाय बेफोरो जाहाथे बै ओ साननि ओमाबा आलारि बाथिनि सोरांजों बै बे सोराङावहाय थावआव जेनेबा बारसोमनानै बे एम्फौ एनलाया जाहाथे थैयो आरो बै माइफोरा जेनेबा मोजां एम्फौ एनलानिफ्राय बासायनो हायो बेफोरनि थाखाय माने जों बे आलारि बाथिखौ सावहैनाय जायो आरो दुब्लि फोथाराव बे दुब्लि फोथाराव सावना फैखांनानै जोंहा न'खर न'खर जेनेबा थालिर बिफां न'नि लांगोनायाव थालिर बिफां गायनानै आं आलारि बाथि सावनानै बै कार्तिक फोरबोखौ बरायो आरो बिनि उनाव जेनेबा न'खरावहा नख न'खरनि खेराइसालि फुजासालियावहाय ओं आलारि बाथि थि सावनानै ओ बुद प्रसाद बायदि फिथाइ सामथाइ होनानै आर'ज गाबनायनि गेजेरजों माने बे कारतिक फोरबोखौ मायनाव फोरबोखौ माइनाव खौ बरायो आरो। बे फोरबोनि गेजेरजों माने मोनसे माइनाव औ लोखिखौ बरायनाय महरै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो। ओ बिनि उनाव जेनेबा जोंनि जोंनि जोंनि साइदजों आरो ना ओ बे फोजाखां खौ होखांनायनि उनाव न'खर न'खर जेनेबा बुद-प्रसाद बनायनानै दोनो जायखौ जेनेबा गामिनि सुबुंफोरा फैनानै ओ सो फैनाय फोरा जेनेबा जाफैयो आरो जाथिङो न'खर न'खर थांनानै औ नोंथांमोननिथिं जेनेबा कार्तिक फोरबोखौ माबायदि फालियो बेखौ खोनथानो हागोन नामा?
औ औ कातिक फोरबो होनोबाथ' जोङो बेखौ आबादनि थाखाय मोनसे फालिनाय फोरबोखौनो जोङो बुङोब्ला गोरोन्थि जानाय नङा जाहाथे आबादा मोजां जाथों एबा बेनियाव आबादनि फारसे जेबो गाज्रि गोहोम दा गोग्लैथों होननानै जोङो बेखौ फालिनाय जायो। मोनसे फोथायनाय दङ खि बेफोरबायदि फोरबोखौ फालियोब्ला जोंनि आबादा मोजां जायो माइ आबादा बोथोरनि आबाद दा मोजाङै मोजां जाथों होन्नानै जोंङो बेखौ फालियो आरो मोनसे फोथायनाय दङदि जोंनि ओनसोलाव जे बे माइ आबादसालियाव थांनानै माइ आबाद थिलियाव थाङै थाङै जोङो थाइगिर बिखंआवसो जोङो माबाखौ जेवारिखौ सावनानै फैयो।
औ औ माने थाइगिर आरो बिखंआव ओं
औ जेब्लासिम माने बे कातिक फोरबोआ जोबा अब्लासिम जोङो थाइगिर फिथाइखौ जाया जोंनि ओनसोलाव बेबायदि मोनसे फालिनाय दङ आरो खि फोरबो जोबागौ मानि फुजा होखाङागौ मानि जोङो थाइगारि फिथाइखौ जानाङा बुङो आरो थाइगिर फिथाइखौ जाया आरो दासिमबो बेफोरखौ जोङो बर'फोरनि गेजेराव फालिनायखौ जों नुनो मोनो। बि थाइगिरजों माने आबादजों सोमोन्दो गोनां बे थाइगिर फिथाइखौ जोङो फुजा होखाङागौ मानि जाया। आरो जेब्लानाखि जेब्लासिम जोङो फुजा होखाङा अब्लासिम जाया जेब्ला फुजा होखाङो अब्लानिफ्रायसो जोङो थाइगिर फिथाइखौ जोङो खानानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आ रो बेफोरनो गोदो गोदायनि नो सोलिबोनाय मोनसे नेम खान्थि आरो जोंनि आजै आजौमोननिफ्रायनो फालिबोनाय मोनसे फोरबो आरो बे नेमफोर जायखौ जों दिनैसिमबो फालिबोनायखौ जों नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोङो ओ थाइगिर थाइगिर फिथाइखौ जेनेबा जोङो ओ कार्तिक फोरबो जोबागौ मानि माने जों जाया नंगौ। मानो होनबा जोङो बे का ओ थाइगिर बिफाङाव जायबोर बिफांनि फिथाइयाव जेनेबा जोङो आलारि बाथिखौ सावोबाथाय माने साबसिन होनानै ओ एम्फौ एनला बा बे ओ बायदि मैया गाज्रि उम निफ्राय माने बांसिनै साबसिनै माबानो हायो आरो बेै थाइगिर फिथाइयाव जुदि आलारि बाथि सावोबाथाय माने बिदि होनना फोथायो आरो ओं बा थियाव जेनबा थाइगिर ओमफ्राय खंबा गारहरना होयोबालायनो बै बाख्रियावहाय एम्फौ एनला नांना थानाया माने बै थाइ थाइगिर फिथाइनि ए आथायाव माने सिथाबनानै माने थैयो बेफोरबायदि फोथायो आरो जाय बे काटि फोरबोआवनो जेनेबा जों जोंनिथिंजाय जोंनिथिंजाय बिदि ओ से सानखालि से थारिखाव औ खेराइसालियाव थांनानै जेनेबा आर'ज गाबनानै आरज गाबनायनि उनाव जेनेबा रायजो राजा गासिबो गासैबो माने न'खर न'खर माइनाव लाबोनाय बेखौ नुनो मोनो आरो। थानसालि ओ बै खेराइसालिनिफ्राय।
औ औ।
गामि नाङैनो जेनेबा ओ गावबागाव न'खर निफ्राय माइनावखौ लाना थांनानै माने बै खेराइसालिनिफ्राय माइनावखौ लाना फैफिनो आरो नख रनि सोरबा आइजो ओ आरो सो ओ उम।
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जायो जेरै माइनाव बरायनाय होनना बुङो जों दुब्लिनिफ्राय माइखौ लायनानै बाख्रियाव दोनफैयो आरो बाख्रियावबो बाख्रियावनो माइ दोनो जाहाथे बेयाव माइआ मोजाङै मोजां थाथों होननानै जोङो गाय बे थाइगिरनि गांखंआव जेवारि सावनानै होयो जाहाथे माने माइनाव बरायनाय माइनावखौ बरायनो हायो जाहाथे माइनावआ बाख्रियावनो थाबाय थाथों बेबायदि होननानै मोनसे फोथायनाय दं बाख्रिखौ लिरनानै गोथार खालामनानै जोङो बेयाव जेवारि सावो कारतिक फोरबोखालि कारतिक आरो न'नि दरखंआव सावो माइनाव बरायो होननानै बुंनाय जायो आरो बेखौ फोथायनाय जायो जाहाथे माइनावा फैनानै न'आव हाबफैथों आरो बाख्रियावनो थाबाय थाथों होननानै बे मोनसे फोथायनाय आरो।
औ। बै सानखालि औ बै सानखालि माने ओं गासैबो सुबुंफोरानो माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ दोनथ'नानै जेनेबा दुगैस्रां लोबस्रां ओ गावनि खेराइसालि बा ओ फुजासालिफोरावहाय थांनानै गावनि ओ बोसोरनि मावनो लानाय आबादफोरनि बागै जेनेबा मोजांनि फारसे हास्थायनानै आर'ज गाबफैनाय जायो आरो न' खरनि सुबुंफोरा ओ आरो बैफोर बोआव माने बेबायदि खुनु माने फि सौराइ फिथा एन्थाब बेबायदि जानायखौ नुनो मोना।
औ औ।
जा जेनेबा बै ओ बै कारतिक फोरबो ओं समाव जेनेबा माइ फिथाइया फिथाइ थाइनो लाजेनो नालाय बे माइ फिथाइ थायनो समावहा जेनेबा अन गुन्दै जेयोबा सौराय दैयोब्ला माइआ बुग्ला जायो होननानै थायो आरो जायनि थाखाय जेनेबा फि था एन्थाबखौ देनाय जाया
औ बेबायदिनो जोङो काति फोरबो होनबाथ' जोङो बे मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोआनो होनजायो जेखौ जोङो बे माइ फिथाइ ओंखार जेननायाव जोङो फालिनाय जायो फुजा होनाय जायो थ' बेनिखायनो जोङो बेयाव मा हाया गाज्रि दा जाथों एम्फौ एनला दा हाबनो हाथों होननानै जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आबादजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै न'खर नख खरबो फुजा होनानै दुब्लि बारियाव थांनानैबो जोङो फुजा हैनाय जायो जाहाथे बे आबादा मोजाङैनो मोजां जालांथों माइ माने बिनि माइ फिथाइया मोजाङै रग' रग' ओंखारथों होननानै जोङो माखासे सुबुंफोरा आबाद थिलियाव थांनानै रायसननानैबो होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बिनि नामै जोङो खाथि गासा होननानै होख्राव होख्राव बुंनायखौबो जोङो खोनानो मोनो बयनिबो दुब्लि दुब्लि
नंगौ काति गासायाथ' औ काति गासाया मोनसे आबादजों थोंजों सोमोन्दो लाखि खिनानै खुंजानाय माने फालिजानाय मोनसे फोरबो बेयो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बे‌ खौहाय जेनेबा आबादजों सोमोन्दो लाखिनानैनो खुंबोनाय मोनसे फोरबो जानानै जोङो मानि बोदों आरो जायखौ जोङो जेनेबा माइ औ बोथो बोथोरनि मोनसे आबाद मावखां थांनायनि उनाव जेनेबा बै माइ आबादा जों फिथाइ लाहांनाय समाव बे फोरबोखौ फालिनाय जायो औ बे आबादाव जाहाथे एम्फौ एनलाया फैनानै खहा दा खालामफैथों मोजाङै मोजां बोथोरनि मावनाय फिथाइखौ मोननो हाथों बिदि साननानै माने बै फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो बिदिनो जोंनि समाजाव औ औ दे बिदिब्ला